हेल'
औ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
नै ए से बेलासिनि ओरैनो जिरायदों
अ बेनिफ्राय ओं नोंथांजों फन हरनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मोनथियाखै खोमा ना?
औ औ देलाय बुंलाय
आं नोंथांजों जिथु दा सोलिबाय थानाय मुलुगनां फिफा वर्ल्ड काप जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर जोलुर खेलानि सा याव नोंथांजों फनसो बाथ्रा रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन। बेखौनो रायलायनो होनना फन हरदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ देलाय।
ओं नोंथाङा जोलुर खेलानि बागै मिथिखागौ जानांगौ ना?
औ औ ओरैनो एसे एसे मिथिगौ आं।
अ ओरैनो नोंथाङा जोलुर गेलेफेरबाय नामा?
औ आगोल गेलेयोमोन जोलुरखौ जों गामियाव सेंग्रा सेंग्राफोर लोगो नांनानै।
अ आरो बेनि अनगायैबो माबाफोर नोंथाङा गेदोर खेलाफोराव गेलेहैदोंमोन नामा?
बेफोरबायदि आं गेलेनाय जादिया।
उन्दैयाव जों गामियाव सेंग्राफोरजों बेजों लोगोजों लोगो गेलेनायानो बे बायसा गेदेर खेलायाव गेले फेरदिया आरो।
अ इनिफ्राय नोंथाङा बे फुटबल बो बा जोलुर खेला गेलेब्ला जोंनि देहा सोलेरफोराव माबादि ओ मोजां थासारि लाबोनो हायो बा जोंनि देहा-देहायाव माबोरै बे गेलेनाया मदद खालामो? बा जोंखौ एसे गोजौ फारसे दावगालांनायाव बे जोलुर गेलेनायाव माबोरै हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ दा जोलुर खेला गेलेनायाथ' जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां बेफोरबायदि जोलुर खेला गेलेबा जोंनि देहायाबो मोजाङैनो थायो। आरो जेरै दा दाबायदियावथ' सा ख्रिफोरनि गोनांथियावबो बेफोरबायदि खेला गेलेनायफोरा जोबोर मोजां जायो आरो मोनस से हेफाजाब होयो उनावलागै जेरै ओ
मोनो आरो ना।
औ औ।
औ आरोबाव
आरो बेबायदि जोलुर खेला गेलेब्ला जोङो उनाव साख्रिनि बिथिङावनो जेरै फिजिकेलफोर थायो नङा होमबा? बेफोरबायदि फिजिक केलनि ओ एगजाम ओ आनजादफोराव जोबोर हेफाजाब जाहैयो आरो।
औ
बेनि उनाव जोंनि देहायाबोथ' मोजाङैनो थाखायो आरो बेखौ मा होनो अराय सममबो बेमार खामारनिफ्राय बारग'लांनो हायो आरो।
बेनिफ्राय नोंथाङा नै आथिखालाव सोलिबाय थानाय ओ जोलुर गेलेनाय बादायलायनायफोरखौथ' नायो जानांगौना?
औ ओरैनो एसे एसे नायो।
अ' नोंथाङा ओरैनो बबे हादोरनि ओ जोलुर ओ गेलेग्राफोरखौ बांसिन मोजां मोनो?
दा बुंनो थाङोब्ला आं मिथिनायाव ब्राजिल। ब्राजिलनिखौ आं बांसिन मोजांसिन मोनो आरो।
औ औ ओ ब्राजिलनि जोलुर गेलेनायफोरा बिराद नायनो समायना जायो आरोना?
औ औ औ
बिराद मोजाङै गेलेनो रोंगौ। ओम बुलफोरखौ बोरै दाननांगौ बेफोरखौ जोबोद मोजाङै गेलेयो आरो ना।
औ औ औ
बेनिफ्राय ओरैनो बेफोर जोलुर गेलेनायखौ जेनेल्बा जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो आथिखालनि नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ जेरै जोंनि बे हलिचरन नार्जारि बिथांमोनाबो जोबोर मुंदांखा गेलेगिरि औ बेफोरबायदि बिदिनो जों खालि गावनि देहा सावस्रिनि थाखायल' नङा जेनेबा गोबां ओ हारिनि थाखायबो मुंदांखा जानो हायो बा जा रां रुफा खामानियावबो जोबोर गोहोम खोख्लैयो आरोना
औ औ औ
औ लोगोसेैनो जोंनि हारिनि ओ मुंफोरखौबो एसे गोजौ थाखो खौ लांनो हायो बेफोर बादायलायनायफोरजोंबो
नंगौ नंगौ
ओ दाथ' मुलुगनां जिथु वर्ल्ड काप फफा वर्ल्ड काप बेथ' सोलिबाय दंना बेवहाय गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ ओ जेरै जिद' बो बोसोर जिदाइन बोसोर बिदि बिनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बिसोरबो जोबोर गोसो होनानै बा गावसोरनि मोजां पारफरमेन्सखौ देखायनानै बेफोराव सेलेक्ट मोननो हादोंना
औ औ नंगौ
बिथांमोनाबो गोबां रां रुफानि आंखाल गैयि बा मुलुगनङावनो गावनि मुंफोरखौ मोनथिसार जानो हादों खालि बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंनो आरो बेखायनो आं बुंनो थाङा आरो गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खालि गावनि देहानि थाखायल' नङा हायोब्ला गोजौ गोजौ
नोंथांनि माथोआ फैयाखै माथो
औ ओरैनो जोलुर गेलेनायाव बेसेबांसो सुबुंफोर थायो नोंथाङा मिथिगौ ना मिथिया
औ बे जोलुर खेला गेलेनायाव मोनसे मोनसे टिमाव जेरै जिसे जोन थायो गेलेगिरि फोरा जाबाय जिजोन आरो सासेया बल लाखिग्रा जेरै गलखौ लाखिग्रा सासे बायैस नोंथांङा दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय फिफा वर्ल्ड कापनियाव सोर सोर बेसे बेसे देरहासार जाखो बेफोरखौ बागै मिथियो नामा
माखौ होनदों नोंथांङा
फिफा वर्ल्ड कापाव दा सोर सोर बेसेबां देरहाखो सोर सोर बेसेबां जेनखो
अ औ दाथ' ओरैनो गोबां मोजां मोजां टिमफोरा आगोलाव थांगासिनो जेरै स्पेन आर्जेनटिना ब्राजिल ओमफ्राय एसियानि मादावबो जोंना जापान आरो साउथ करिया सरि साउथ करियाबो जोबोद मोजाङैनो पारफरमेन्स होगासिनो नाजागासिनो बिथांमोनहाबो जोंनि एसियानि नामखौ लाखिनो थाखाय
औ औ
औ । ओमफ्राय जोंनिया मोनसे ग्लस जिथरिथ नालाय मोननै टिमावबो गेलेनाय जायो मोननै टिम ओमफ्राय रेफारि साथाम सारि फारि थायो सानै बे जिंनि लाइनखौ नायग्रा थायो इनिफ्राय गलकिपार सानै जायो आरो गल लाखिग्रा सानै मोननैबो टिमाव सासे सासे ओमफ्राय मोननैबो मोननैबो हानजानि बे गान्नाय ड्रेसा गुबुन गुबुन गाबनि जानांगौ।
औ औ ।
जाहाथे गावजों गाव बे खेला सोलिफुबाय थानायाव दद' मद' जाया आरो ना ।
औ औ ।
औ । बेनिफ्राय माबाफोर बुंबावगोन नामा आरोबाव?
बुंनो गोनांथ' बेबायाददि मोजां जेबो गैया नाथाय बेफोरनि बागै एसे मोजाङै मिथिया नालाय बेनिखायनो नोंथांजों सावरायदोंमोन आरो एसे
नोंथाआ माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंबावनो हागोन दाबो।
ओ औ औ खोनादों। आगोलफोराव बेबायदिनो जोंनि खाथि खालायाव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर जोलुर खेला जादोंमोन नामा नोंथाङा एसे मिथियोबा
औ गोदो गोदोथोराव बेफोरबायाददि जायाखैमोन खिन्थु नै गेजेर खोन्दोआव थांनाय नै बोसोर थाम बोसोरसो सिगाङाव जादोंमोन। जेरै दुरानखा थाब जादोंमोन। बेनिफ्राय ओ बे इण्डियान सुपार लिगाथ' जोंनि खाथियाव जाया एसे गोजानाव जायो। थेवबो बेबो जोंनिफ्राय एसे खाथियानोमोन आरो।
औ औ।
ओम बैफोर बादायलायनायफोरा जोंनि हारिनि गेजेराव जेरावबो गोबां मोजां गोहोम खोख्लैलांदोंमोन गोबां ओ बर' सुबुं फोरनि गेजेरावबो बैफोराव एसे गदोर गेलेनाय जायगा हिसाबै बाहागो लानो हादोंमोन।
औ औ।
बेफोरबायदि जोलुर बादायलायनाय खेलाफ्राबो जोंनि खाथि खालायावबो जुदि गिदिर गिदिर बादायलायनाय जाबाय थायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां आरो मानोना जोंनि इयुन जोलैनि बा दानि उन्दै उन्दै सेंग्राफोरा जायफोरा गेलेयो बिसोरो जाहाथे मोजां
सिमांजों आगोल फारसे दावगायलांनो हायो।
नंगौ नंगौ।
बेनिफ्राय बे बाराव जोंनि फिफा वर्ल्ड कापआव नायनो थाङोब्ला नोंथाङा मोनसे ओ नुनो मोनगोन मा गासैबो गेलेगिरिफोरनियानो जुथाफ्रा गलाब कालारनि आरो पिंक कालारनि। बेखौ मानि थाखाय होनाय जादों आंबो मोजां मोनथियाखै खिन्थु आं जेसेबां मेट्स नायदों दि दिनैसिम खेला बादायलायनाय नायदों बिसिनि बे गासैयावबो गलाब कालारनि जुथाखौनो गाननानै गेलेजोबनाय जादों आरो।
औ औ औ।
अब्ला नोंथां बेखिनियावनो दिनै सावरायनायखौ दोन्थनोसै नामा?
औ नोंथां औ।
दे दे। थां नोंथांसिम जोबोद जोर। गोजोननाय थाबाय।
गोजोर जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय।
दे नोंथां।
औ औ।